हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथां सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बुं नोंथां।
बिदिब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बे दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव एबा न'खराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनिया दैज्लां बो बोथोराव मावनाय आबाद होनबा जोङो बिदि मैगं थाइगं एबा जोङो ओ मा- ओ माइ गायनायनि जोङो आबादखौ जों गोबां मावनाय नुनाय नङा होमबा नोंथां? ओ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो मैगं थाइगंखौ जोङो बिदिनो फान्थाव फानथाव गोखै एबा जोङो ओ मैथा ओ सिख्ला ओ एबाल ओ बि दिनो लेस्रा ओ बिदिनो दोङो ओ जिंखा। ओ बायदि थाइबें बायदि गोबां जोङो दैज्लांनि लाव गोबां आबाद मावनानै जोङो ओ रां खामायनाय एबा जों फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? ओ बेनि बेनि अनगायैबो जोङो ओ माइ आबादखौ जोङो गोबांखौनो मावनाय नुयो ओ माइ आबाद मावनो होनोबा जोंनिया जोबोर गोनांथार नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो बिदिनो ओ गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय एबा जोङो न'खरखौ न'खरनि ओ सुबुंनि उ उ उदैखौ जोङो सुफुंनो थाखाय गोबां जों माइ आबाद मावनाय जायो। जोङो माइ आबादनिफ्राय जोङो ओंखाम मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो मेसें समाव जोङो माइ आबादखौ मावनाय जाया जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव ओ दैज्लां समावसो जोङो दै गोजैनायाव बेवहाय जोङो माइ आबादखौ गोबां मावनाय जायो। ओ जेरै जोङो बुंनो थाङोबा ओ माइ आबादखौ जोङो ओ खोथिया नङाबा जोंनिया माइ ओ माइ आबाद जोङो मावनो हाया नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो खोथिया खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो माइल्जिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो औ माइल्जि खौ जोङो हाथाय बाजार एबा जोङो न'खरावनो जोङो थिना दोननाय जायो नङा होमबा? ओ जोङो थिना दोननानै बिदिनो ओ जोङो बे खौ हाखर एबा फुख्रिफोराव जोङो पाथिनि बुस्थायावव सोनाय जे नङा होमबा सोमनानै बेहाय जोङो बेखौ सानथाम सानब्रै दोननानै ओ गाजा बेरजासिम जोङो दोननानै बेखौ जोङो थिखांनानै साया जायगाफोराव जोङो बेखौ फेनस्राना लामनाय जायो एबा जोङो बिदिनो थालिर बिलाइफोरखौ खबनानै जोङो गाजाफोरा थेया थेया आराम जायो होननानै जों मिथियो। फिनाय जायो ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ दुब्लि फोथारेफोराव जोङो बिदिनो दब्लायसे दब्लायनै जोङो गोसोबायदि जोङो जखा लानानै ओ बेखौ हालेवनानै जोङो दै सिना हालेवनानै बेखौ जोङो हाब्रुखौ जोङो गोनदो खालामनानै एबा जोङो मोनहोनानै जायो। बेहाय जोङो फोनानै बेखौ दानफा एबा जोङो दान फानाङाबाबो जोङो ओ नैजिबा ओ नैजिद' बिदिनो जोङो सान फोरावनो जोङो बेखो फुजानाय जायो नङा होमबा नोंथां। बेखौ जोङो ओ औ फुनानै जोङो ओ बेखौ जोङो मुथा मुथा खालामनानै लानाय जायो। बेखौ जोङो ओ माइ गायनो थाखाय सानथाम एबा जोङो सानब्रै सिगांबो फु ना लानायखौ जों नुनो मोनो बेयो जेब्ला ओ जोङो फुनानै बेखौ फुख्रिफोराव जोङो दैफोराव बिदिनो दोननाय जायो बेहाय जोङो दोनो बा लायनो ओ बिदिनो जोङो गाज्रि जाया होनना मिथिनाय जायो खोथियाखौ। ओ जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हालेवना लानाय जायो। बिदिनो जोङो ओ सामार होनाय बिदिनो खारायनाय बिदि जोङो खेबथाम एवनायनि उनाव ओ बेहाय जोङो बेखौ मोनहोनानै जोङो एवनानै ओ बेवहाय जोङो माइफोरखौ जोङो आइजोफोर खौ जोङो गोबां ओ जोङो हाजिरा लिंनानै जोङो गायनाय खौ जों गोबां लोब लोब गायनायखौ नुनो मोननाय नङा होमबा। ओ बिदिनो जोङो ओ आथिखालाव जोङो माइ आबादखौ जोङो गोदोनि बायदि जोङो ओ बिदिनो दिन जोबजासिम जोङो ओ गोबाव समसिम गायनायखौ जों नुनो मोनला ओ जोङो बिदिनो जोङो साननै सानसेफोरावनो जोङो ओ बिगासे बिगाब्रैबाबो जोङो बिदिनो जोङो गोबां बिगाबाबो जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो गायखांनायखौ जोङो थाब थाब गायखांनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा। ओ बे माइनि आबाद मावनाया जोंनिया, बिदिनो जोङो ओ बे माइरुवाया जोंनिया ओ गुसा बारायनाय जायो जों गायनाय समनिफ्राय बांसिन। जोङो बेयो जेब्ला जोङो गोबोव समनि उनाव ओ जोङो बेयाव फिथाइ ओंखारनानै मोनबा जोङो बे ओ हानाय जायो हानानै जोङो मुथा हानानै न'आव बानना लाबोयो एबा जोङो हिनजावसाफोरा खर' रुजु दोन्नाय जायो। ओ बेखौ जोङो लाबोनानै मोखौ एबा जोङो टेक्टरजों जोङो ना नानै बेहाय जोङो खायनानै ओ-माइखौ मोननाय जायो एबा जोङो दुब्लि फोथारफोरावबो जोङो ओ गोबां बिदिनो जोङो ट्रेक्टरजों खेबसेनो नानानै जोङो न'फोराव ओ लामनाय नुनो मोन नङा होम्बा नोंथां। जोङो बेखौ माइखौ फाननानै जों जोङो न'आव नांगो खिनि खौ जोङो ओ जानो थाखाय जोङो बोसोर गिदिंनाय जोङो लाखिनानै दुलि बाख्रि एबा बेफोराव जोङो सोस'नानै जोङो हाथाय बाजाराव नांगौनि बाराफोरखौ जोङो नांगौ जानाय मुवा बायनो थाखाय जोङो हाथाय बाजाराव बिदिनो फानहैनाय जायो ओ जोङो बिदिनो ओ बुंनो थाङोबा ओ माइखौ जोङो मनसेयाव जोङो दाइनजौ एबा स्निजौ जोङो मान्नाय जायो
औ औ थिग बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ जेनेबा गुबुन गुबुन ओनसोल एबा गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो दैज्लाङाव गाया नङा होमबा नोंथां। ओ खायसेया माने बिदिनो मेसेङावसो गायनायखौ नुयो नङा होनोमबा नोंथां। माने ओ खायसेफोरनि जायगायाव माने मेसेङाव दै जायो। ओ बिदिनो बेनिखायनो मेसेङाव गायो। आरो दैज्लाङाव माने बिसोरनि थाखाय बिसोरनियाव माने दैबा जायो आरो खायफाफोरनि जायगायाव माने। माइ गायनो हाया बेनिखायनो माने बिसोरो मेसेङावनो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ।
जोंनिखैजा ओ दैज्लांयावनो गायो नोंथां।
औ।
औ दा दैज्लाङाव गायो, थिग बेबायदिनो जोङो दैज्लां ओ बोथोराव मा मा आबाद मावो बुंब्लाथ' जों बिदिनो मैगं थाइगं गोबां आबाद मावो नङा होनोमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो जिंखा बिदिनो पटल भिन्दि, लेस्रा, बेयो दै दा बेफोरखौ बांसिनखौ नुयो आरो नोंथां बिदिनो जोंनिया थाइस' फोरखौबो नङा होमबा नोंथां। औ थिग बेदिनो जोंनिया बे माइ गायनाय बुंब्लाथ' माइयाथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा गोबां मुंनि। जेरै रन्जित, अनजना, बंग बन्धु, बिदिनो बायसमुति जोसा माइब्रा बेफोर दोङो नङा होमबा नोंथां। ओ दाथ' बुंनो थाङोब्ला ओ दा गोदान गोदान माइ ओंखारदों बेनिखायनो मानसिफोरा गोदान गोदानै माइ ओंखारनाय खौसो बांसिन गायनायखौ नुयो आरो नोंथां दानि जुगाव।
औ नंगौ।
औ जोंथ' गिबियावनो माइ गायनो थाखाय जोंनो खोथिया नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ जों गिबियावनो खोथियाखौ ओ फोग्रोयो जेब्ला खोथिया जौयो अब्लानो जों बेखौ दुब्लि एबा फोथाराव ओ माइ गायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया ओ गोदोनि ओ दुब्लि फोथार एबा दानि दुब्लि फोथार माने हालेवनाया गोबां फाराग दोङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बिदिनो मो गोदोथ' मोखौ-मोसौजों एवनायाव माने गोबां हाफोरा गोबां गुरै एबा माइ गायनायाव बे जों गसाखौ थुबायलथा बिदि जायोमोन आरो। माने आथिंखौनो माने जों बख'नो हाया हाया जायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ दानियाथ' जों टेक्टरजों एवब्ला बे हाखौ जों गोथांखौ गोथां सो नुयो माने टेक्टरनि फाला माने माने जोंबे माइ गायनो थांब्ला जोंनि ओंथिं बेबायदिनो जोंनिया गोदो मोसौ जों हालेवनाय समाव जोंनिया माइफोराबो जोबोद जायोन बाख्रि बुंजासे नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ गोदो आरो बिदि माइखौ जों बिदिनो खानसेयावनो जों बिगासे गाहाम बिदि गायामोन आरो माने गोदो मोसौजोंथ' बारायसे औ सानसेयावनो बिगा बिगा गाहाम हेवनायाबो नङा होमबा नोंथां जोङो मोसौजों सानसेयाव दौलायसे बा दौलायनि एवनानै जों न'खरनि मानसिफोरानो जयै गायोमोन आरो नोंथां माने जिराय जिराय बिनिखायनो गोदो माइ गायनायफोरा गोबां जेनेबा सानबो लायोमोन आरो नोंथां।
औ नोंगौ
ओ खिन्थु ओ दानिया ओ बिदि ओ ओ माइ गायनायखौ एबा मोसौजों माइ गायनायखौ नुला
औ नोंगौ औ औ
माने ओ दानिया ओ समनि आंखाल नालाय गासैबो सुबुंफोरा माने ओ टेक्टरजोंनो ओ सानसेयावनो गोबां बिगा बिगा माइ गायो ओमफाय आरो ओ बिदिनो गुबुन गुबुननिफ्राय माइ गायनाय जों हाजिराफोरबो ला आरो नोंथां
औ नोंगौ
माइ गायनाय लाबोनानै जों सानसेयावनो गोबां बिगा बिगाबो माइ गायनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नोंगौ
ओ माने बिदि मोसौजों एवबा माने सानसेयावनो बिदि बिगा बिगा गायनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
औ बिनिखायनो जोङो ओ ओ हाजिरा एबा खामलाफोरखौ ओ गोबां बुरजा लानानै हाखौबो गोबां बुरजा होनानै माने जोङो ओ थाबनो मो माइ गायखांनायखौ नुयो आरो दानि मानसिफोरखौ।
औ नोंगौ
औ जेब्ला माइया माइखौ गायखाङो अब्लानिया बे माइआ माइखौ जोङो सोमबोला जों बे जिगाब माबा जों बेयाव हाग्रा जानायफोरखौ जों फुनानै होयो नङा होमबा नोंथां जाहाथे जोंनिया ओ माइआ जौनायाव एसे बोलो मोनो थिग बेबायदिनो हाग्रा फुखानायनि उनाव जों बेयाव हासारबो सारबाय थानो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ जेब्ला माया एसे जौ एबा मोनो अब्लायाय जों गोदोथ' जों आखाइजोंनो हानायखौ नुयोमोन नङा होमबा नोंथां। खासिजों नाथाय दा बिदि एवनायाबो नुनो थांला। जों दानिया बे मेसिनजोंसो खेबसे लागैनो हानानै बिदिनो खेबसे लानानै न'आव रोगाना लांनायखौ नुयो। आरो
औ
गोदोथ' जों आखाइजोंनो माइ हानानै बिदि मुथि सरनानै जों थेलाफोर फोरजों लांनो लाङो एबा पाब्लिकफोराव बाननानै लांना नै जोङो न' फारसे दोनहैनायखौ नुयोमोन आरो नङा होनबा नोंथां आरो गोद थ' जों बिदिनो मोसौजोंसो हालेवनायखौ नुयोमोन बिदि ओ मोरो मोसौजों जों मारो हा नानायखौ नुयोमोन आरो नोंथां दानियाथ' बिदि मारो होना दानियााथ' बिदि मिस्टिक एबा ट्रेक्टरफोरजोंसो नानायखौ नुयो नङा होमा नोंथां।
औ
औ बिदिनो गोदोनि बायदि माने गोदोनि बायदि बि दिन गैला माने गोबां सोलाय जोबबाय गासिबो मेसिनजोंसो ओ नानाय एबा बिदिनो माइ हानायफोरखौ नुसै नङा होमा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाव जानाहोबाय नङा आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांजों आबादनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां।
औ दे।